खुलुमबाय खोनादों ना
औ हेल'
अ
ए मा खालामदों
ओरैनो जिरायनानै दङ र' ओंखाम जाखांनानै
अ अ
आं बुफेरनो रोङाखै माने रावजोंबो सोलोंनायबो जायाखै नालाय बुफेरनो रोङाखै इखायनो
ए उम र' दा इसे खोन्थागोन आङो
ओ ओ नों बहानि मोन्थाय उम माबासो जोंहा ओ मैथ्रुजों बयलार गगा मोनदों आंना माथोआ बोरैबा जाथारदों खोनादों दा खोनायाखै गगा मोनदों माथोआनो बोरैबा जाथारदों आंना